हेल' हेल'
हेलौ
हेल' औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां ओ जोंनि टपिकआ मा जागोन जेनेबा? जों दा रायलायनो सान-साननाया?
जोङो आबाद बोथोरखौनो लानानै एसे सावराय नि नामा आथिखालावथ' दैज्लां बोथोर फैबाय औ औ नंगौ। दैज्लांखौ लानानैनो जों एसे सावरायलायनि नामा? दा जोङो आबादनि थाखाय खोथिया एरि फोबायना नोंथाङा?
ओ आं आंबो सासे जेनेबा आबादारि ओ आबाद आबादारि हिसाबै ओ नैबे जों बैसागो मोसाखांनायनि उनावनो बैसागो बोथोर जेब्ला फैयो बे बैसागो बोथोर मोसाखांनायनि उनावनो जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो जेनेबा।
औ
माइ आबादनि जों बिदान लाबोनानै जाय सुबुंजों जोलै बे जोलैखो लाबोनानै जोङो ओ बैसागो बोथोरनि ओ रंज जानाय जोबनाय लोगो लोगोनो जों फोनाय जायो आरो जोंनि बे एरियायाव। नोंथांमोननिथिं माबायदि नोंथाङा बुंजागोन।
जोंनियावबो बेनो बे बैसागुनि उननिफ्राय मानि बैसागु रंजाखांनायनि उननिफ्रायनो आबाद ओ दुब्लियाव फैयो आरो खोथियाखौ फोयो दा बोथोरा नाथाय देग्लायहाय मोजांब्लाबो दाबो गोबाङानो दासो फोगासिनो दं आरो नंगौ खोथिया फो सबायानो। सोरनाबा सोरनाबा एसे मोज मोजांआनो रज'बाय। नाथाय खायसेना बारा गोबाव जायाखै आरो जोंनि ओनसोलाव। माने बांद्राय गोबाव जायाखै थारमाने एसे रज'हाब बोहांबाय आरो थेवब्लाबो अब्लाबो बियो ओ फैगौ फैगौ जेब्ला दैलांखार जागोन जे आसार
दा दा जेथो मास सोलिगासिनो दङ जेथो मासाव जोबोर ओ सान्दुं गोसा होननानै मानसिफोरा बुंसोलायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जेथो मासाव सान्दुङा दुङो ओ आसार मासाव जोंनिया अखाया हागोन। बेखौ जों आसा थियो आबादारिफोरा जों जिमानखिनि जोङो स्मल मार्ज। जेनेल फार्मारफ्रा। माने आबादारिफोरा आबादारिफोरा जोङो अखानि दै खौनो जों नेनानै आबादखौ ओ मावनो जों खरसा खालामनानै थानाय जायो आरो
नंगौ नंगौ औ नंगौ दा ओ नोंथांमोन निथिंहाय ओ गाहायै आथिखालनि हालेवनाय बेबस्थाया माबायदि सोलियो।
औ जोङोथ' जेनेब्ला
ट्रेक्टर बेब'स्थाया सोलिबाय आरो जोंनियावहाय गोबाङानो।
औ औ औ जोङो आगोलावहाय जों आगोलनि ओ माबा खौबो जोङो सिनारिखौबो जों नाहरनो नांगोन जेनेब्ला आगोलनि सिनारियानो माने दा गैलिया दा गैलिया गोदो ओ फेरेंगा दउआ गाब्लानो जोब जेनेबा मोसौ खौ जों हाल होलाङोमोन। मोसौ मानैखौ लानानै नांगोलखौ बाननानै जेनेबा फोथासिम ओंखारलाङोमोन ओ नाथाय बे रथाया गैला आरो जेनेबा बे माबाया जोंनाया नांगोलजों हालेवनाया दा जों जुग होननानै जायखौ बुंदों बे बिगियाननि जुगाव माने जों सोलायनो गोनां जादों आरो जेनबा जों गासै सुबुं माहारिया सोलायनो गोनां जादों सोलायै सोलायै फैनानै जोङो दा ट्रेक्टरसिम मोनफैबाय
नंगौ औ माने आथिखालाव माने समखौबो जोङो हमफानांगौ जाहैबाय ना समनि आंखाल मानो होमबा थाब जोङो थाब हानांगौ बेबायदि आरो माने नांगोलजों मानि मोसौजों हालएवनाय नां नंगौथ' बांद्राय बुरजाबो हालेवनो हाया। सानसेयावहाय आरो मानसिया खस्थ थ' मानसिया खस्त थ' जायो। जायनि थाखाय जोङो आथिखालनि माने जुगजों गोरोबफानानै ट्रेक्टरखौनो होयि जानांगौ नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो आरो जोङो थाबबो हाबाय ट्रेक्टरजों आरो बांसिनबो एवनो हानाय
होम-होम-होम गाहायै गाहायै बुङोब्ला जोंना माइ आबादानो जाहैबाय नङा नोंथां बे माइ आबादाव नोंथांमोननिथिंजाय मा मा जोलैखौ जेनबा नोंथांमोना गायो बा फोयो
जोंनावथ' दायो जोंनि बे गोदोनि बे ओ माइ गिदिर माइ मा बेफोरखौ जों बांसिन बाहायनायानो जाला दायो जोंनियावहाय रनजित बांसिनानो बेखौ गायनाय जायो आरो रनजित होननाय मोनसे माइ दं। मोनसे था मोनसे रोखोमनि बेखौनो बांसिनै बाहायो। बुंनो थांला बेनोसै आरो बेनिफ्रायथ' जोसा फोरखौ मानि बुहुत खम गायो मानि जाया होननानै आर माने आरो बियो सु खैथोमारबो खोमा माने हे एसे हाबा
होम होम होम बे उम जाया जाया होननायनि ओ बाथ्राया बेनो जाहैबाय आरो जेनबा जों जों नायोबा मोनोम मोनदाङो आरो जेनेबा गोदो जेनेबा जोङो माइमा माइसा बा माइब्रा जोस जों गासिबो गायजोबोमोन आबै आबौनि दिनाव नाथाय दा बेफोर माइखौ जोङो गायनो हालिया मानो होमबा बे ख खम बिबांनि प्रडाक्सन जायो आरोे जेनबा बे खम बिबांनि प्रडाक्सन जानायनि थाख नाथाय जों आथिखालनि सुबुं माहारिया बांबोगासिनो बे बांबोनायनि बेलायाव जोंङो मा माइखौ गायोब्ला जों बांसिन प्रडाक्सन खालामनो हागोन बेखौसो सोनारनानै आथिखालनि आ आबादारिफोरा खामानि मावगासिनो आरो लोगोसे ओ बे सोनारनायजों लोगोसे जों जेनोब्ला ओ बायदिसिना जों हासार होनानै हासार बायदिसिना आसि आथ आ आथिखालाव रासायनिक हासारबो होनाय जायो ओ रासायनिक हा ओ बेखौ प्रडाक्सनखौ बांसिन खालामनाय जायो नाथाय जोंनि बे ओ बुहुम बिखानि बे हा हाखो जायबा जोंङो हायाव जों माइ गायो बे हाया खिन्थु जोंनिया आथिखालाव रासायनिक हासार होनानै हानै गुना माने एसे खमायलांनायखौ जों नुबोगासिनो आरो जेनेबा ओम बेनि थाखाय आथिखालाव ओ किसुमान ओ आबादारिफोरा खायसे आबादारिफोरा माने ओ रासायनिक हासारखौ गार होननानै माने जैबि हासार जायखौ बुंङो जिउवारि हासार जैबि उम बे जिवारि हासार जेनेबा जों फार्म' कम्पस्टनि जों बानायनाय जेनेबा खानस्रि हासार बायदिसिन होनायनि थाखाय बेबस्था लादों किसुमान ओम बेखौ जों हायोब्ला आरो साबसिनबाव आरो जेनबा
बेखौ बेखौ बाहायोबाथ' जोंनि थाखाय मोजांसिन जायो आरो देहायाबो नोंङो मोजां जायो देहायाबो मोज मोजां जायो आरो आरो लोगोसे आबादथिलिनि दुब्लि फोथाराबो माने खहा जालांङा आरो दायोथ' ओरैनो फ्राय जोंनि ओनसोलाव आं जि बे जिखिनि नुदों नि जोंनियाव रास सायनिक हासारखौनो बांसिन बाहायो आरो नि जिबारि हासारखौ मानि एसे हायनाय नुनो मोनो मानि आथि खालिनि मानसिया थाब मोननाय बेबु माबाखौ बेबस्थाखौ लाबाय थानाय जायो आरो जायनि थाखायनो नि गोदोनि मानि गोजाम गोदोनिखौनो बुंनांसि गोन जिहेथु आबै आबौमोन ना गायोमोन बेफोर माइ गोजाम माइ बेफोरखौ खम खालामबोनाय नु नुनो मोनसै आरो ओंखायनो थाबै मोननाय जेनेबा जायनि प्रडाक्टआ एसे बारा जों बेखौ बांसिन ओ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेबायदि दायोथ' बांसिनानो जोंनावहाय बिनो सो लियो आरो मानि दा फुराना माइखौ जोङो खम गायो।
उम उम औ बेबो मोनसे नोंथां जेनेबा जों गोदोनि दिनावहाय सावरि बादालि होननाय सोदोब दंमोन। बे सोदोबखौ आथिखालनि आने साम साम गथ'फोरा माने साम फरायसाफोरा जेनेबा बावलांबाय। बा मोनथिनाय मोनथिनाय नंलिया। होननानै बुंनो हायो आरो जेनेबा। जों गोदो सावरि बादालि होनबा आबै आबौमोननि दिनावहाय जोङो इसेबाबल' नुबोदों आरो जेनेबा जोङो नुबोदोंमोन जेनेबा। न'खरसेनियाव गासैबो थांनानै हे फाजाब होयोमोन। बिसा माबा मोनसे जाहोनायजों खामानिखौ मावोमोन आरो अखानायै अखानायै फिस आरो बिथांमोननि न'आव आरो गासिबो फोनानै खामानिखौ मावनो हायोमोन आरो जों ओदि रंजा बाजा मावनाय जायोमोन। ओम। नाथाय आथिखालाव बे सावरि बाद दालि होननाय सोदोबा
गैला गैलाखौनो बुंबाबो औ गैलाखौनो बु सोदोबा दङ बेरखांला औ मानि गैलाखौनो बुंनांसिगोन जों मानि बिनि हाबा हुखाया जाला आरो बेबायदि जाला दायो बियो गुबैयैहाय जोंनि स समनि आंखालबो नामा नोंथां।
बे जोंनि समनि आंखाल आरो आथिखालनि सुबुंफोरा ओरैबायद दि बेस्थ' बेस्थ'आव थानो मोजां मोनो।
उम बेखायनो फ्राय गैला बायदि जाबोबाय आरो माने सोदोबा दङ औ औ सोदोबा दङ सावरि सोदोबा दङ। प्रेकटिकेलि ओंखारनाय गैला। आरो जों औ दा माइ गायनायनि आबाद औ खम नंगौ नंगौ नंगौ हथ'नंगौ। गोदोहाय जोङो आबाद बोथोरावबो जेनेबा माइ गायनाय बोथोरावबो ज' ज' सावरि जालायलायनानै गायनानै होलाय लायोमोन ज' ज' न'खरसे नाव खांबा गुबुन न'खरनाव गायहैनाय बैसिनाव गायहैखानानै होनाय बि सोलियो नाथाय आथिखालावथ' बे गैनो गैलानो जों बुंजायो खमसै बुहुत खम जायगायाव जाबाय आरो मानो होनबा जोङो दा मानसिखौबो मोन थांला मानि फ्रियाव आथिखालनि मानसिफ्रा थाला बायदिनो बुंजासै आरो जायनि थाखायनो जोङो दा बिदि मोनला ओंखायनो गावबाागाव सोलिनानै दा ट्रेक्टर बेफोर बेब'स्थाखौ लानांगौ बायदि जादोंखौ जों बुंनो हायो आरो दा हालेवनायनि बेलायाव ट्रेक्टरफोरजों औ दा माब्लाबा माब्लाबा नुयो आङो मानि माइखौ खौबो जोङो मेसििनसो बाहायनाय नुसै आरो मा होनो माइ गायनायखौबो दा आथिखालाव औ माइ गायनायखौबो मानिे मानसिखौ मोनला औ मानसि हानायखौथ' औ औ औ हानायाथ' एखेबारे मानसि मानसि नांलाबाय
नांला बायदि आरो माने बे सम समनि समजों लोगोसे फैबाय जेनेबा बे समखौ जोङो सेभ खालामनो थाखाय समखौ जों बासायनो थाखायोन सासे मानसिया आ सानसेयाव बेसेबां खामानिखौ हारसिं सोलाबो बेखौ बे स' खिनिखौ मावनो थाखाय मेसिननि गोनांथि माने सासे मानसिया मेसिननि थ्रयै बा मेसिननि जोहै जोङो माखासे बिगा बिगा माइखौ सानसेयावनो हाजोबनो हायोेसिननि मेसिननि जे होयो आरो जेनेबा खिन्थु मानसिफोरा जुदि हायोब्ला मान मानसिया जुदि दिडिलेभार खालामोब्ला
औ औ
माने मिसिननि जायगायाव माने जि नैजि जोनासो माने खामानि मावनो गोनां जागोन आरो बेयाव खिन्थु मेसिनखौ से मानसिया सालायो आरो जेनेबा बे मेसिनजों बेखौ फोजोबनो हायो आरो जेन
औ औ दा औ दा बे बेवहाय जोङो मानसि दा बे जोंहा खम नांहोबाय जाबाय आरो
औ औ
मोजां नांबाय नोंथां रायज्लायनानै दे बिदि ओ दे बरायबाय दे जानोसै दे आं दुगैया दायोसो दुगैगोन आं